खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
औ नोंथां नै आङो ओरैनो बायजोआव थानानै ओरैनो बार जानानैसो दं आरो नोंथां ओरैनो।
अ दासान्दि न' नो दंथ'गासिनो नामा?
औ नोंथां नआवनो नै दा दाथ' ओरैनो दङ नै नोंथां ओ गायनाय फुनायनिबो बो थोर नालाय दैज्लांनि सम।
औ।
माने जा हायो बिमा बिफाखौ एसे ओ हेफाजाब होनानै दङ आरो नोंथां गामियावनो।
जेरावबो दावबायनो सानथ'वाखै नामा नोंथाङा?
दावबायनो दाखालि बावैसो सिगां दावबायहैदोंमोन नोंथां बे दैज्लां जायनायनि आगोल आगोल बै अखा हानायनि सिगां माने दावबायहैदोंमोन नोंथां माखासे खा थियाव थानाय ओ माखासे नेसनेल पार्कफोराव आरो गुवाहाटि नोगोरमायाव दावबायनानै एसे गोजोननाय लानानै फैदों आरो नोंथां। ओमफ्राय दायो नै ओ जेब्ला दैज्लांनि समा जोबगोन माइ गायनाय फुनाय बोथोरा जोबगोन अब्ला
बहाबाफोर थांफिननाय जायो ना जाया नोंथां बेखौ एसे उनाव सानसिगोन नामा नोंथां।
नोंथाङा गुवाहाटी दाव बायनानै माबायदि मोनदों?
गुवाहाटि होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद माने ओ गोदोनि आरो दानि नायोब्ला ओ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। गोदो जोङो एसे ओन्दै ओन्दैयाव थाङोब्ला बै लामा होन दलां होन नैबेफोरखौहाय जोङो फेसा फिसा फिसा ओ खौहाय जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो बे
बुरलुं बुरलुंबुथ बुथुर दैमानि ओ दलाङाबो दायो मोननै जानानै फैबायना नोंथां। मोनसेया गोदान आरो मोनसेया गोजाम माने बेफोरखौ ओ नुबोनानै गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो आरो नुनो मोनबावदों जे बै ओ दिभाइदार होनोना गेजेराव थानाय
बे ओ लामानि गेजेराव थानाय मोनसे स्पेस थायोना नैबेयावहाय मोजां गोबां रोखोमनि बिबारफोर समायना रमायना ओ गोदान गोदान बिबार गायनायखौहाय नुबोनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरो नोंथां बैफोर दायो गायबाय थानाय बिबारफोरा जुदि बारोब्ला देरोब्ला
औ।
माने माखासे बिदुंफोरनिफ्राय माने सुग्लायनायखौ मोनगोन आरो नोंथां जोङो बेफोरनिफ्राय माने ओ सिटिब्लाबो गोबां गारि मथरनि गेजेराव गुदुं मोनोब्लाबो बैफोरनि बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोग्गो आबहावाखौ मोननो हागोन आरो नोंथां। औ आरो बेजों लोगोसे ओ जायखौ जोङो गुवाहाटिनि जुनारसालि होननानै बुङो ना नोंथां। बै जायखौ जोङो सिरिया खाना होननानैबो बुङो। ए नैबेयावहायबो हाबफैनाय जादों आरो नोंथां। बेयावहाय बेयावहाय माखासे गामि ओनसोलनिफ्राय एबा मोननो थाङै मा खासे जिब जुनारफोरखौ बुथुमनानै दोननाय गोबां रोखो रोखोमनि दावमा दावसा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
नोंथाङा मा मा जुनाथ नुबोखो
औ नोंथां जेरै ओ बै गान्दाफोरखौ जों गोबां नुनो मोनलिया नाथाय बेफोरखौ खौ नुबोदों मैफोरखौ नुबोदों बै आरो गलेर होनोना नोंथां बै गलेरखौबो दैयाव नोंगौ दैयाव दोननायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। आरो बेबायदि बिदिनो दाउराय दाउखा आरो बै सेसा ना नोंथां बै सेसा गुफुर गुफुरा नैबेखौबो ओ मोजां रोखोमै दोननायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां माने बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोल लाव माखासे गोमालांनो हमनाय जिब जुनारफोरखौ ओ बे ओ सिरियाखाना एबा जुनारसालियावहाय नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
अ
नोंथाङाबो बेफोरबायदि ओ गुबुन जायगाफोराव दावबाय फेरबाय नामा नोंथां?
दावबायनायाथ' आं ओरैनो खाथि खाथि खालानि ओनसोलावनो दावबायबाय।
औ
माने आङो मिथिंगायारि नुथाय बैफोरबायदि नुनाय जायगायावबो दावबायहैनाय जाखांबाय
नंगौ नंगौ नंगौ
जोंहा मिथिंगायारि नुथाय जेरै जाय खाथियावनो दङ जोंहा
औ
ओरैजाय गवालपारा डिस्ट्रिकआव सुरज पाहार आरो मोनसे गामि दं माने स जोंनि आसामनि क्लिनेस्ट भिलेज साफासिन गामि रां साफारा बैफोरबायदि जायगायाव आं दावबायखांबाय आरो बिजों लोगोसे ओरैनो फिसा फिसा जायगा
नोंथां बै रां रांसाफारा क्लिनलिनेस भलेज होनावथ' गोबां मानसिफोरा ओ स्कुलनि होन एबा गामिनि होन जमा जमा बेरायनो एबा लावखार ओंखाम जानो थांथ'थ' गोबां सुबुंफोराथ' थाङो ना नोंथां बेयावहाय?
नंगौ थांङो
औ जायगाफोराथ' जोबोद मोजांना नोंथां बेयाव
नंगौ औ बे गामिनि सुबुंफोरा गोबां मोजाङै आब्रुथियै खिनि जायगाखौ समायना खालामनानै लादों न' न' बिबार बागान बेजों लो लामाखौ बिसोरो सामफ्रामबो सिबो आरो बेजों लोगोसे लामा सेर सेरावहाय बिसोरो बिबार गायबाय आरो बेजों लोगोसे बिसोरो फोर गारनो थाखाय गोथां बिलाइफोर गाननो थाखाय मोनसे आलदा
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
डास्टबिन होनो जायखौहाय इंराजियाव आरो आनि थाखाय आलादा डास्टबिन दोनदों बिसोरो जाहाथे बे बेखौ मानसिफोरा थांनानै पेकेट मेथाइ जानानै बा माबा मोनसे दाखोर मुवाखौ जेराव मेराव गारा बेनि थाखाय बिसोरो लामा लामा ससे ससे गोजानावनो मोनगोन आरो बेबायदि डासबिनखौ बिसोरो बेबायदि लाखिदों गावसोरनि गामिखौ माइनाजों साफायै लाखिनो थाखाय ओरैहाय जोंहा बेहाय आरो मोनसे औवा औवा फार्गबो नुनो मोनगोन बे जायनाय बेहाय औवा फिफांखौनो ओरैबायदि समायनायै गायदों बिसोरो थनानै थाथाव गुसु जायगा आरो बेजों लोगोसे जिरायनो थाखाय माखासे जायगाबो बानायनानै दोनदों आरो माने थांनानै दसे हाबैबानो ओरैबायदि मोजां मोनगोन नोङो जिरायनानै थाबाय थाथाव मोनो आरो नोगोरमा बेहायसो गोजोननाया दंसिनो बेफोरबायदिखौ नोङो मोनदांनो हागोन आरो बेफोरबायदि साफायै लाखिदों आरो बेजों लोगोसे गथ'फोर गेलेनो थाखाय बिसोरो गेले
औ
जोंहा बर' रावआवहाय हैैया मैया होनोना नोंथाङा हमदांनो हादों जानांगौ बैफोरबायदि बा आरो ओरै द बानायनानै दोनदों बिस
नोंगौ नोंगौ
माने जायफोर मुवाफोरा मानसिनि गोसोखौ बोथावनो हाथाव बोना हाथाव बेफोरबायदि मुवाखौ बिसोरो बानायनानै दोनो आरो ओं बै आंबोला मोजां मोनो आरो मोनसे बेहायनो दंबावो न'खर माने गासिबो बेहाय बिबारनि बागान नुनो मोनगोन बिबारनि
नगौ नांगौ
फुलि मोनो आरो बायनानै बो लाबोनो हागोन नोंथाङा गोसो जायोब्ला आरो बै बिबारनि सुलियो बै जायगायावहाय नोङो
औ
जोंनि आखाइजोंनो बानायनाय औ मा होनो गय फिफांनि मुरा बैफोरखौनो दानख'नानै फुल गायनाय बेफोरबायदि एकदमबारे मान नेचारेल बेफोरबायदि
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
माब्लाबा नोंथाङाबो सम मिलायोबा थांनानै खोनसेनाय माने अ बिदिब्ला जोंहाबो गोसोआ
औ नोंथां औ
गाव गावनि जायगाखौ बैफोरबायदि जायगायाव थाङोबा जोंनाबो बेबायदि खालामनानै लायोबा मोजां जागोन बेफोर मोनसे थुलुंगाखांनाय फैयो बेफोर जायबायदि जायगायाव थाङोब्ला हानायमानि गाव गावनि जायगायावहाय जोङो
नंगौ
उफाय लाखिनायाथ' जोंजों गावबागावनि दायथ'खा नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बे जायगायाव जोबोद थांनो गोसो जानानै दं माने नोंथां माने ओ थांनो सानब्लाबो माखासे सम आरो बोथोरफोरा मिलाया मिलाया जागासिनो दं आरो नोंथां माने
नंगौ
जों बुंनो हायो माने दावबायनायनि गेजेरजों गोबां ओ माखासे सोलोंथाइबो लानो हायो आरोना नोंथां जेरै जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइजोंल' एबा स्कुल कलेज नै बे बेफोरबायदि फरायनायजोंल' जों गियानखौ आरजिनो एबा बुथुमनानै लानो हाजोबगोन बेबो नङा आरोना नोंथां
नंगौ
बेफोरबायायदि माखासे मोजां मोजां जायगायाव बेरायनाय मोजां मोजां जायगायाव दाव बायनाइ दावबायनायनि गेजेरजोंबो जों माखासे गोबां गियानफोरखौ जों गावनि मेलेमाव एबा गोसोआव सोनानै लानानै माने बुथुमान लानो हायो आरो नोंथां जेरै जों बुंनो थाङोब्ला दाबसे जायगायाव दावबायहैनायनि गेजेरजों बै जायगायाव माबायदि थायो माबायदि साखोन सिखोनै लाखियो माबायदि रायज्लायो माबायदि गानो जोमो नैबेफोरखौ जों गोबां माखासे ओ सोलोंथाइखौबो जों बिनि गेजेरजों एबा दाव बायनायनि गेजेरजों जों सोलोंथाइखौबो लानो हायो आरो नोंथां ना?
नंगौ माने सोलोंथाइ निया जाहैबाय मोनसे जोंहा थिउरि आरो बेफोरबायदिया जाहैबाय जोंहा फिजिकेल होननानै बुंनांगोन माने देहाया डाइरेक्ट थांनानै बैफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानानै फैनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ नांगौ
लानानै गाव गावबो जों बेखौ बाहायनो हायो।
नंगौ नंगौ नंगौ औ अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय जों सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे जागोन दे